हेल
ओं खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो दं नोंथां।
अ जुदि नोंथाङा दायो फ्रिबा आं नोंथांजों दसे सम भारतनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंनानि बागै सावरायगौमोन सावरायनो हा
औ हागोन नोंथां जोंनि भारत हादराव आथिखालाव सुबुं अनजिमाया बांनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं
ओं आरो जोंनि भारत हा दरानो दायो बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुंअजिमा थानाय हादर जाना दं।
ओ अब्ला नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन नामा जे बे सुबुं अनजिमा बांनाया मानि जाहोनाव जाबोगासिनो दङ बारानिफ्राय बारा
ओं हागोन नोंथां जोंनि हादराव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोना जादों जे जोंनि हादराव आथिखालाव गोबां उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों नुबोगासिनो आरो खोनानो मोनबोगासिनो जायनि जाहोनाव जोनोम हारा बांबोगासिनो दं आरो हौवासा गथ थ' लुबैनायनि जाहोनावबो सुबुं अनजिमा बांनाया जाबोदों मानोना गोबां सुबुंफोरा हौवासा गथ' जोनोम जायागौ मानि गथ' जोनोम होयो एबा खाङो आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि हादराव दायो सुबुं अनजिमा बांनाया बारा जाबोनो हमदों
औ नोंथां बि औ खोनादों नोंथां बेफोरबायदि जाहोनफोरनि थाखायनो जोंनि हादोराव सुबुं अनजिमाया बां-बांनाया बारा जालांगासिनो
औ आरो सुबुं अनजिमा बारा जानायनिफ्रायनो जोंनि हादराव गोबां खैफोद जेरै बुहुमनां दुंखावनाय हानि जेंना आबहावानि जेंना आबहावा गुबुंले जानाय साख्रि गैजायनि जेंनाफ्रा गोबां जाबोनो हमदों आरो लेखा गोरों अनजिमाया खम आरो रोङैफोरनि अनजिमाया बारा जाब लांगासिनो
औ नोंथाङा बिदिब्ला जेंनाफोर जोंनि हादोराव दायो गोबां सोमजिगासिनो ओ बिब्दि जेंनाफोरनि थाखायनो जोंनि हादोराव दायो गोरिबफोरनि अनजिमाया बारा जादों नंगौना नों
औ नोंथां जुदि जों बिब्दि जेंनाफोरखौ होबथानोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथाग्रोनांगोन
औ नोंथां जुदि नोंथाङा बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो हानायनि राहाफोर मिथिबा खिन्थानो हागोन नामानो?
ओं हागोन नोंथां जुदि जों सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथायोबब्लासो जोंनि गेजेराव जानाय बुहुमनां दुंखावनाय हानि आंखाल साख्रिनि आंखाल जानाय लोंनाय आदारनि आंखाल बायदि जेंना फोरनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो बेनिखायनो जों सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो थाखाय गोबां राहाफोर दिहुननांगोन जेरै जों गिबियावनो उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय जाथायखौ होबथाथारनांगोन। अब्लासो सुबुं अनजिमा बांनाया खमायनो हागोन आरो नैथियाव जों सानैनि बारा गथ' जोनोम होनायखौ होबथानो नांगोन मानोना जुदि गोबां गथ' जोनोम होयोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाया खमायनायनि अन गा बारासो जागोन आरो थामथियाव जों हौवासा गथ' मोननो लुबैनाय एबा हास्थायनायखौबो सुबुंफोरनि गोसोनिफ्राय बोखारनांगोन मानोना सोरबा सोरबा मानसिफ्रा हौवासा गथ' मोनागौमानि गथ' जोनोम होयो जायनि जाहोनाव सुबुंनि अनजिमाया बांलांबाय थायो आरो बेनिखायनो बेबायदि जाथायफोरखौ जों होबथानो नांगोन खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
खोनादोंना नोंथां? ओं
ओं खोनादोंना नोंथां? हेल'
खोनादोंंना आरोबाव जोंनि हादराव फिसा जोनोम होनायखौल' बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा सानो हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल' हेल'
खोनादोंना हेल' खोनादोंना नोंथां हेल'
हेल'